औ नोंथां औ नोंथां।
औ
नोंथाङा खोनादोंना औ खोनादों। ओ नोंथांनो दायो कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय माने मोनसे आयदानि सायाव नोंथाङा सावरायनो सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां सावराय जागोन दे।
माने जों ओ हाइद आदायानो जाहैबाय माने जोङो ओ दावबायनाय होनोब्ला ओ जों माबोरै दावबायनांगौ एबा दावबायनायनिफ्राय जों माबोरै सोलों थाय लानो हायो माने दावबायनाया जोंनि थाखाय मानो गोनां। नै बेफोर बेखौ लानानै माने नोंथांनो कल हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां। औ अब्ला दावबायनायनि सोमोन्दै आंनो माखासे ओ नोंथांनि सिगाङाव फोरमायथिनानै होनोसै नोंथां।
औ नोंथां दे।
जोङो दावबायनाय होनोब्ला माने जों बेखौनो हमनानै एबा बुजिनो मोनोदि ओ गावनि न'खर एबा गाव नि जायगा एबा गावनि ओ हादोर एबा ओ जायगा जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव माने दावबायहैनाय एबा जाय खारलांनायखौनो जों सरासनस्रायै माने दावबायनाय होननानै जों हमनानै लानो हायो आरो नोंथां। जेरै जोनो जोङो बुंनो हायो ओ गावनि जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव दावबायहैयोब्ला माने जों बै जायगाफोर खौ माने ओ नोजोर होग्रोनांगोन बबे जायगायाव थाङोब्ला जों ओ माबायदि सोलोंथाइ मोनबोगोन। एबा बै जायगायाव दावबायहैनानै जोङो ओ माबायदि गोजोननाय मोन बोगोन एबा बै जायगानि बै जायगायाव थांनानै जोङो ओ मा मा आयदाफोरखौ एबा मा मा बुस्थुफोर खौ जों सोलोंनानै लानो ओ लानानै फैनो हागोन माने बेफोरनि सायाव जोङो दावबायनाय होनोब्ला माने जों सिगाङावनो माखासे ओ आजिखालिथ' ससियेल मिेडियानि जुग ना डजि तेल मुगा ना औ बैफोरखौ माने जोङो ओ गुगोल फोरनि गेजेरजों मेपफोरनि गेजेरजों माने जायगाफोरखौ जोङो गोबां रोखोमनि ओ नायग्रोनानै लानायखौ जों नुनो मोनसै आरो नोंथां। आथिखाल बिथिङाव बेबायदिनो ओ सासे आंबो माने दावबायनो जोब जोबोद मोजां मोनो आरो नोंथां जेरै जेरै ओ गोजान गोजान एबा गुबुन गुबुन जायगाफोराव दावबायहैयाखैब्लाबो जोंनिनो बि टि सि नि साखाथि फाखाथि थानाय जिनाखि मोजां मोजां मिथिंगानि नेरसोनफोर ना बेफोरावनो माने थांनानै जोबोद गोजोननायखौ मोनबोदों आरो नोंथां जों जेरै जोंनिनो साखाथि खाथियाव थानाय जों रायखांनो गोनां जागोन मानास हाग्राम ना नोंथां बै मानास हाग्र माबायदियाव बेरायहैनानै एबा दावबायहैनानै माने गोबां गोबां गोजोननायखौ मोनबोदों आरो नोंथां जेरै बै माहारियारि हाग्रामा जाय खौ बुङो जों बेफोराव दावबायहैयोब्ला गोबां जोंनि गामि ओनसोलाव नुनो मोनोनि माखासे जिब जुनार एबा गोमालांनो हमनाय बैफोर माखासे जिब जुनारफोरखौ जों बेफोरावहाय नुहैनो मोनो आरो नोंथां नुनो मोनो जेरै जोङो जों दाावरायाइफोरखौ बुंनो थाङोब्ला जोंनि गामि ओनसोलाव गोमानो हमबाय नाथाय बैफोराव जों नुहैनो मोनो मोख्रा आरो बेबायदिनो गान्दा आरो बेबायदिनो जोङो मै सेसा बेबायदि रोखोम रोखोमनि जिब जुनारफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां आरो बे आरो बेल' नङा जों बेयाव थाङोब्ला माने गोबां गुबुन जायगाफोरनिफ्राय बेरायफैनाय एबा आमेरिकान इउरप जग आरो मालाय माखासे हादोरफोरनिफ्राय जेरै जोंनि इण्डियानिनो सिं इण्डियानि सिङावनो थानाय जेरै कलकाता आरो बेबायदिनो दाब दाब जायगानिफ्राय नैबे जोंनि बिटि सि नि सिङाव थानाय मानास हाग्रामाफोरबायायदियावहाय बेरायफैनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां जेरै जों बुंनो थाङोब्ला माने बिथांमोननिफ्राय जों गोबां माखासे आयदाफोरखौ जों सोलोंनानै लाखिनो हायो बिथांमोना माबोरै दावबायफैयो दावबायनो थाङोब्ला म थाग थियारि जायो माने बिथांमोननिफ्रायबो जों सोलोंनानै लाखिनो हायो आरो जोंनि जे जोंनि ओनसोलफोरनि जानाय थानाय गाननाय जोमनाय बैफोरखौबो बिथांमोना माने सोलोंनानै लाङो एबा गावसिनि डायरिफोराव सेबखांनानै फट'फोर सेबखांनायनि गेजेरजों जोंनि जायगाफोराबो माने गुबुन जायगाफोराव मिथिहैजायो आरो नोंथां माने दावबायनाय होनोब्ला जों बुंनानै लानांगोन माने दावबायनायाबो मोनसे सोलोंथाइनिनो बाहागो होननानै जों हमनानै लानो हायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो नोंथाङा बो दावबायनो मोजां मोनो एबा बहाबाफोर खाथि खालाफ्राव दावबायफेरबाय नामा नोंथां एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां ओ दावबायनोथ' आंबो जोबोद मोजां मोनो नाथाय मालाबा समाव समनि आंखाल आंखाल एबा ओ सम मोनैनि थाखाय दावबायनोबो हाया जाहैयो। दाथ' मिथिखायो गायनाय फुनायनि दिन। ओ बिदिनो गायनाय फुनायजों बेस्थ' जाना दोङो।
औ
गुबुन समाव सम मोनोब्ला आरो ना। मालाबा खाथि खालाफोरावनो बेरायहैयो एबा दावबायहैयो आरो ना। जेरै गुवा गुवाहाटि सहरफोरावनो जोंङो दावबायहैयो जेरै गोबां बिदिनो दावबायहै आरो ना ओ जेरै सनापुर बिदिनो ओम ओम मा होनो बेफोरनो लख्रा बिदिनो ओ माबा ओ लरिगाव मरिगाव बेफोरबायदिथि बेरायहैफेर ओमफ्राय आरो जोंनि खाथि खाला हालामावनो ओ बुंनो थाङोबा बिदि
सुकि बगामाथि बेफोरदिबो थांफेरबाय ओ खाथि खालायावनो। गोजानावथ' एफा ओ दावबायहैफेराखै थेवबो आपार आसाम थांफेरबाय आरोना बिदि सिब'दल
लेवा दल नोंगो बिदिनो
ओ मा होनो बेखो गलाघाट बेफोरबायदिथि दावबायफेर आरोना जरहाट साइताव ओ जोबोर मोजां मोनो बिदिनो गुबुन गुबुन हारिनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय ओ गासै मानसिखौबो लोगो मोननानै जोंङो जोबोद मोजां मोनो मानो होनबा ओ मिन्थियै एबा मिथिफेरै नुफेरै नुफेरै जों ओ खायफा ओ बुजि मोनफेरैखौबो बुजिना फैयो आरो बिदिनो गोबां जोंङो दावबाय हैैनानै ओ गियान ओ लाबोनो हायोआरोना सोलोंबोनो रोङैखौ रोंबोयो। बिदिनो जोबोर मोजां मोनो दावबायनो थांनानै जोंनि दा बुंनो थाङोब्ला जोंङो जोंनि गामि ओनसोलनि साय सोहोर ओनसोलाव एसे आलादा आरोना जोंनि माबाफोरा ना ओ जेरै गुवाहाटि सहरावनो जों थाङोब्ला जोंनि जायगायाव दा बिफां लाइफांजों बुंफबनाय बा एसे ओ जोंनियाव गरमा एसे खम आरोना नाथाय सहरफोराव
सबारफोराव थाङोब्ला
जों गिदिर-गिदिर खारखाना गिदिर-गिदिर ओ कम पानि बेफोरबायदिखौ नुयो आरो गारि मथरनि गोबां ओ सालायनाय माबानायदों ओ एसे गरमा बांसिन बायदिस साना लायो आरोना आरो बिफां लाइफांफोराबो एसे खम।
नंगौ
बेबायदि
नंगौ-नंगौ नंगौ-नंगौ बिदिनो जों थांनांगौ ओ ओ गुबुन जायगायाव थांङोब्ला मोजां आरोना जों गोबां जायगाखौनो जोङो दा ससियेल मिडिया एबा मबेलफोरावसो नुनो ओ नुनोमोनो दा जों आसामनि बेहेरानो नगौ मालाबाफोर औ-औ जों दा ओ दिल्लीयावनो जों दा
माबाखौ नुहैयाखै जोङो मा होनो बिखो ताजमहल बेफोरबायदिखौ जों मबाइलावसो नुयो नाथाय मोगथां महराव एसे मालागै नुहैफेराखै माने बेखौ मबाइलदोसो जों बिनि ओ माबाखौ लागासिनो फिल खौ लागासिनो माबायदि थासमहला
नाथाय बेखौ खाथियाव थांबासो मिथिहैगोन आरो जोंना माबायदि मा ओ मोथां महराव माबायदि दि बा मोबथां-मोबथांनिसाय-मोगथांनियासो मो जां सिन ना मबाइल नियासो मोजांसिन बेखौ जोङो मिथिनो मोनगोन आरो बेनिखायनो दावबायनाया जोबोर जोंनि थाखाय ओ जोबोर गोनांथार आरोना बेरायनांगौ
थांनांगौ दावबाय हैैनांगौ नोंगौ जेसेनो हायो एसांनो दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार आरोना नोंगौ नोंथां नोंगौ सम मोनोब्ला दावबायनो‌ थांनांगौ नंगौ-नंगौ माने दावबायनायनि नंगौ-नंगौ माने दावबायनायनि गेजेरजों माने जों गोबां माखासे ओ जायगाफोर नुनायजों लोगोसे माने गोदान-गोदान ओ बिथिंफोरखौ जों माने सोलोंनानै हायो आरो नोंथां ना।
औ नंगौ नोंथां दावबायोब्ला जोंनि ओ मालाबा सम समाव जोङो सो ओ सान साननानै-साननानै जों सानख'हायैफोरा ओ ओ माबाखौ जोंनि खर'खौबो एसे दावबाय हैैयोब्ला आरो ना मोनसे जागायावनो जों खामनिखौ नुलेबाय थायो बा ओ मावफ्लेबाय थायो बेखौ एसे आमगायनाय बायदि मोनो आरोना बेखौ गुबुन जायगायाव
जगायाव थाङो
गुबुन जायगा गुबुन मानसि एबा गोदान मानसि लोगो मोनैब्ला एसे
नोंगौ नोंगौ माइन्खौ एबा खर'खौ जोङो ब्रेनखौ थान्दा खालामनो थाखायबो मालाबा समाव नंगौ नोंथां नंगौ बि बिदिब्ला नोंथां जोंहा सावरायनायनि समा जानानै फैबाय जों सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंथांजों सावरायना जोबोद मोजां मोनबाय।
औ औ जागोन नोंथां जागोन।